उम जाबाय होनबा?
जाबाय।
उम
बोरैबा ग्रोब मिलाय फैनानै फैबाय।
औ गारि सालायदों नामा?
गारि सालायाखै नै माबायाव सोनानै दोनैदों।
आतसा ओमफ्राय मा ओंख्रि?
ओंख्रिया दालि ओमफ्राय मा संनाय जागोनथाय दालि दं जायखि जाया।
दालि दं ए माला संगोन माला जागोनलै?
दसे थाना संनिसै
ओमफ्राय दसे थानानै जानोसै
दसे थांनानै जानिसै दस थानानै संबाय दस खालामनानै दस थानानै जाबाय।
दे दे दे सिन्था गैयालै गाबोन नय। दुथासिम उनदुलाइ जों नामा? एगजाम गैया गाबोन? अ गाबोन रु रुबिबारसो ना?
उम
रबिबारा सिन्थानो गोसोआव थालाय लांलालै बावलाबायग्रासो जालायलांबाय बावग्रा जाबाय। बोरायबायबो ना।
उम
गोसोआव थाला
मा ओंख्रि नोंसालाय?
ओंख्रिया माबा दाउ ओ दाउआनो दाउ ब्रयलार गांखं बि खा मोदोम लागायनानै आलु ओमफ्राय खांखिलर
म मासियानो दाउआ
दाउआ दाउआ मासे नङा। बुर जाबायदों गथा नङा। गोदानाय।
ग्रेभि बिदै जोब जोब होनो नामा बेखौ।
ए टमेटबो सुलायनोसै नामा?
अलथ होआखिसलै। ओरैनो आलु बे खांखिलर बेजोंनो
औ उम।
सोर सोर मानसिफोर दं?
मानसिफ्राथ' गैला थांजोब्बाय ओमफ्राय उखिल दङ। बिरदव सन्तस
उम होमबालाय गासिबो जानबुं नायगासिनो।
ओ मोखां बिजाबाव
मोखां बिजाब लै सेंग्रा मानसि मो खां बिजाबाव थायाबानो जाया आंबो थायो थानायालाय आंबो गोगोमनो मोखां बिजाबाव।
सम सम बेफोरावबो थानांगौ जायो।
आनावो जायोने फास जाबायलै उदा जाबाय। उम ओमफ्राय मा दंमोन होनदों एगजामा?
आनजादाथ माबा पलिटिकेल साइन्स दं
आतसा।
राजखान्थियारि बिगियान।
माला जोबगोन? माला?
मेदाननि जि खालाराव।
आतसा। उम ओमफ्राय माबाया रुमा। गरम जायो नामा? नोंसोर उन्दुग्राया।
ओ जों उन्दुग्रायाथ बाराद्राय गरम जाया फांखा होनानै दोनबाय थायोना।
उम
फांखा बन्द' खालामबासो
उम औवासुं गुदिखाय एसे थान्दा जागोन जानाया।
उम बै रुम मोनसेयानो साबसिनबाव इसो आरामनो
ओम माबानि सानजानिया
औ
आच्छा, सान्दुुंआ खम नाङोना
उम
आं उन्दुग्रायाथ' नैबाव फुंनिफ्रायनो सानदुं नाङो मोनासिम नाङोना ओरैबायदि गरम
हाबनोनो हालाया नामा?
हाबनांगौ जायो हाबनो आरो दानो गरम जाखाबाय आर ओ बहर गोलोम बोथोर बहर जाथारबावबा देन्जार बेयाव माने उन्दुनोनो हानो नागिरा। नोङो हरसिम सिलायावनो थाबाय थानानै जेब्ला गुसु जायो जेब्ला सो हायो आरो सोरांसि सोरांसि गुसु जायोना से हेलासो माबायो उन्दुनो हायो। आरो उन्दुनो थाब उन्दुनबा दै सारनांगौ। थिं सायाव पाइप
पाइपजों होनोसै नामा?
उम आरो बे गाहायनिया प्लास्टारा फ्लरा दै होबाय सोबाय थानांगौ सुबाय थानांगौ। दि नङाबा गुदुङानो हाबनो हाया।
दै सारबासो गुसुु जानोसै आरो।
नङाबा रुनाय बायदि मोनो।
ओम
न'आव थांथ' थाराखै
न'आव थांनाया दाख्लै आब' रबिथा आब'नि माबा
ओम आच्छा आथिमंगलाव आथिमंगलाव थांना फैबा हाबबोनाय जाहैबाय नामा? खोनादों खोनायाखै।